हेलौ हेलौ
औ खोनादो
औ औ
औ औ औ औ
दे जोंहा ओ बर'फोरनि जुमाय बान नायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनि
औ औ औ
ओ जुमायाथ' बर'फोरनि मोनसे जोबोद गाहाय लोंग्रा होननानै बुंनानै हायो माने गोदोनिफ्रायनो जायखौ बर' फ्रा हाबा हुखाफोर मावनानै ओ आरो बायदि फोरबो बायदि फोराव
उम
आरो जेनेबा सावरिफोर जानाय खामानि मावनाय बेफोरनि बेफोरनि मेंनायफोरखौ माने बावगारहोनो थाखाय जुमाय लोंनायखौ गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा आजावबोनानै बाहायबोगासिनो दङ' ओ बे जुमाया बर'फोरखौ बोलोबो होयो होननानै बुं बुंनाय मानसिफोरनिफ्राय खोनानो मोनो आरो आरो बेजों माने मेंनायाबो गोजान जायो बा मेंगायो होननानै बुंनाय खोनानो मोनो आरो ओ बेबायद दिनो जुमायखौ जों मोननै रोखोमनि मोननो हायो जेनेबा लखेलखौ आरो
औ जौ गोरान आरो जौ गिसि आरोना जेनेबा
जौ गोरान जौ गिसि बेबायदिनो नोंथाङा ओ जौ बनायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ ओ जौ गोरानखौ ना जौ गिसिखौ जेनेबा?
जौ जायखि जाया नोंसिनियाव माबायदि जुमाइखौ बनायनाय जायो नोंथाङा बेबायदि बुंनो खिन्थानो हागोन। जेनेबा ओ
जौ गि सिखौथ' बानायनो थाखाय गिबियावनो जौ गिसियानो जा जेनेबा जौ गोरानानो जा बानायनो थाखाय गिबियावनो एमावखौ नांथारगौ। एमावखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो जेनेबा जोंना खान्थाल बिलाइ माइरं बेनि उनाव अ बै सिनि बिलाइ होनो जायगा लाना जायगा बेखौ गुबुन गुबुन मुङै मिथिनाय जायो। बेनि उनाव आनारस बिलाइ बे ओ मोखना बिबार बा मोखना बिबार गैयाबा मोखना बिलाइखौ होनाय जायो जोंना। बेफोरबायदि बिदिनो ओ गासैखौबो बेनिफ्राय दिंखा फाग्ला दिंखाया बेखौ होनाय होन म एमाव देरनाय जायो खोनायाखै हेल' खोनाबाय माने गिबियावनो माने एमावखौ देग्रोनाय जायोना जौखौ बानायनो थाख फाय बेनि उनाव गिबियावनो एमावखौ देनो थाखाय गिबियावनो माइरंनि गोनांथि जायो आरो दिंखिया फाग्ला फाग्ला दिंखिया बेखौ नांगौ बेनि उनाव खान्थाल बिलाइ आनारस बिलाइ, सिनि बिलाइ बेफोरखौ नांगौ जायोना। बेजों माने ओ गासैबो माने ओ मिक्स खालामनानै देनाय जायो देखांनानै उनाव बेखौ लारु बानायनाय जायो लारु बानायनानै उनाव सान्दुुंआव फोराननाय जायो सानदुंआव फोरानखांनानै बेखौ ओ जेब्ला माने मोजाङै रानो अब्ला माने जौ बानायनो थाखाय बा जौ बानायनायाव बाहायनाय जायो आरो। गिबियावनो जौखौ बानायनो थाखाय माइरंखौ ओंखाम संग्रोनानै लानाय जायो। ओंखाम संग्रोना लानानै बेनि उनाव सुगानो थाखाय दसे सम दोननाय ज जायो ओंखाम जाबाथाय मोनबाथाय बेनि ओ एमावखौ फोननानै होनाय जायो। फोननानै होनानै मानि जेनोबा सानथाम बा सानब्रैनि थाखाय दोननाय जायो। जौ गिसिखौ बानायनो थाखाय बा ओ जेनेबा माइ ब्रानिखौ बानायनो थाखाय जेनेबा राइस बियार होनो ना, हेल' खोनादोंना नोंथां? हेल'! हेल'
हेल'
हेल' खोनायाखै?
खोयाखै औ दासो खोनादो।
हेल'
हेल'! औ खोनायाखै नामा?
अ अ दासो खोनादो। बेनि उनाव ओ अ अ। बेनि उनाव माने जौ गिसि
थाङा होनफिननो हागोन ना?
औ औ बेनि उनाव माने जौ गिसिखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो माने ओंखामखौ संग्रोनाय जायो बा राइस बियार जे होनो बेखौ माने बानायनो थाखाय गि बेयावनो माइरं ओंखाम संबाय ओंखाम संनानै बिनि उनाव ओंखामा जेब्ला मोनो मोननायनि उनाव माने दसे सम सुगानो दोनो बेनिफ्राय सुगा-सुगाखांनायनि उनाव माने एमावखौ फोननाय जायो आरोना एमावखौ फोननानै जेनेबा हानि दोआवबो सोनानै दोननाय जायो बा बेनि उनाव बा प्लास्टिकफोराव बोनथुमनानै बे जाय प्लास्टिकआव माबागोन बे माने बोनथुमनानै दोननाय जायो आरोना सानथाम सानब्रैनि थाखाय बेनि उनाव माने ओ राइस बियारखौ बानायोब्ला बेनि उनाव गोबाव सम लायो जेनेबा जेसेबां गोबाव सम जायो माहासे माहानै जिमान गोबाव जायो मानानो माने मोजांसिन जायो होननानै बुङो आरो ना बेफोरबायदिनो माने जौ गिसिखौ बानायनाय जायो बेनि उनाव जेनेबा जौ गोदानखौ बानायनो थाखाय बेफोरबायदिनो जमाया जेबोब्ला जायो ना ओ जाबोब्लाथाय बेनि उनाव बेखौ ओ जुमायखौ अराव माने मोनथाम थाखो थाखो माबा होनानै बानायनाय जायो बेनि उनाव मोनसे पाइप होनाय जायो गेजेरनि माबायाव माहोनो थाय बेखौ खान्था नामा बेयाव माने खफ्लंनाय मोनसे जो थायो बिथिं माने पाइपखौ सोनानै होनाय दोननाय जायो जोंना बिनिउनाव माने बिदिं खफ जानानै माने ओ ओ माबाया जो जौगोराना माने ओंखारबोबाय थायो आरो ना बेफोरबायदिनो जौखौ बानायनाय जायो नोंथांमोननि माबायदि बाननाय जायो
जोंनिथिंबो ओ जुमाय बनायनायखौ गाहाय जौ गिसिखौ आरो जौ गोरानखौ मोननो हायो जायखौ सेरेबबो होननानै बुङो
औ औ सेरेब बुंनाय जायो
औ जौ गिसिखौ बनायनो थाखाय जोंनाबो बेबायदिनो गिबियावहाय ओंखाम संगोरनानै लायो माइरंखौ बेनिफ्राय बे संखांनानै ओ दौसिनिफ्राय एरननाय जायो एरननानै बिदिनो संग्रायफोराव बा गुवार जायगायाव बेखौ आरै फेनलनानै दोननाय जायो गुसु जानो थाखाय आरो बेयावनो बै जुमायनि थाखाय जे एमाव बनायो बे एमावखौ खौ देग्लिनानै बा नाग्लिनानै बे माबायाव माइरंआव फुननानै माब बानाय जायो आरो। ओमफाय बेखौ बोनथु नानै प्लास्टिक एबा दैसिफोराव जयै बोनथुमनानै दोननाय जायो। आम
ओम
फ्रायनो ओ बे बोनथुना दोननाय जुम माबाया जेनेबा ओंखामा ओ सानथामबा सा ब्रैनि उनाव बिदै ओंखारोब्ला बेनो जुमाय महरै लोंजायो आरो। जायखौ जौ गिसि होननानै बो बुंनाय जायो।
औ
ओ बेखौ गोबां मानसिफोरानो ओ गोबाव गोबावबो दोनथुमनानै लोङो आरो सानथाम सानब्रैनि उनावबो लोङो। ओ जुमाय गिसिया गोदै जायो होनब्ला एमावनि थाखाय एमाव मोजांब्ला जुमाया गोदै जायो होननानै बुंनाय जायो आरो। आरो एमाव गो एमाव गाज्रिब्लाथाय जुमायाबो गोखै बेफोरबायदि जायो होननाय खोनायो।
उम उम
आरो जुमायनि खाथियाव बेफोरबायदिनो ओ नारेंफोर बिदिनो गो खै मुवा बुस्थुफोर जायो बा लोङोबा एबा खाथियाव दोनोब्ला बेफोरनि मोनामनायफोरा जुमायाव हाबोबा ओ जुमाय गिसिया गो खै जायो होननानै फोथायनाय दं आरो आरो जायोबो जायोबो होननाय खोनानाय मोनखायोबो आरो।
बै थास' बिबारफोराबो माबायोबा खा-खाथियाव थायोबा माने दोनोबाथाय बेफोरनिबो मोनामनाया माबा हाबो होननानै फोथायनाय दं नामा नों थां मोननिथिं माने।
नंगौदां आंबो बेखौ बारा मोजां मिथिया ओमफाय जायखिजाया बेबायदिनो गो खैमाफोरखौ दोनोबा गोखै जायो होननानै बुंनायखौ। खौ जोंथिं मानियो आरो। ओमफ्राय बिनिफ्राय जौ गोरानखौ जोंनियाबो बेबायदिनो सङो। नोंथांमोननि बायदिनो ओ जेनेबा बे जौ गिसिनि जेनेबा जौ गिसिखौ लोंखांनानै एबा बहाबा आवथायनानै दोननानै।
उम।
बेनिफ्रा बेनिफ्राय बे गारजानाय अफ्रिफोरखौ।
उम।
फ्रिखौ दै होनानै बे माबा जौ गोराननि थाखाय जगार
औ औ
बे अफ्रिखौनो बा बै जुमायनि गारखोन्दा बे ओंखामखौनो- माने- ओंखामआथ' जौ जाहै बाय नालाय ओमफ्राय बेनि बे जौनिफ्राय मोननाय अफ्रिनिफ्राय बे अफ्रिखौनो दै बुरजा सोमनानै। जुमाय मावनाय जायो आरो। आरो जौ गोरान ओमफाय बेखौ। दोबसियाव होनानै संनाय जायो। ओमफायो अ अराव संनाय जायो आरो। बेयावनो थाला फाथाला दोबसि जाबनानै आरो बे दोबसियाव पाइप होनानै बे दोबसिखौ आरो सायावहाय दै गुदुं माने दै दै बुरजा होनानै दैखौ खफ' जाहोनाय जायो ओमफायो। दैखौ गुदुं खालामनाय जायो आरो। बेनिफ्रायनो जौ गोराना जेब्ला खफ' जागोन अब्ला बेनिफ्रायनो जौ गोराना गुबोयो आरो। ओ बिनिफ्राय ओ। बे पाइपजों सिददानो बथल सरनानै दोननाय जायो। माने बथलखौ थोंगोर दोननाय जायो आरो जुमाया जाहाथे बे पाइपजों बोहैबोनानै बे बथ'ला हाबो बेबायदिनो जौ गोरानखौ स संनाय जायो आरो।
उम बेमफ्राय माने ओ जौ बाहायनायनि गेजेरजों माने गोबां खहाबो नुनो मोनो माने फारसेथिं मोजांबो जायो फारसेथिं गाज्रिबो जायो जेनेबा बेखौ लोंनानै माने गोबां देहाफोर माने मानसिफोरानो ओ जेनेबा गाज्रि जालांनायखौ नु नुनो मोनो बेनि उनाव बुंनो थाङोबा माने बेखौ मोजाङै बाहायब्लासो मोजां आरोना।
औ बियो माने गाव गावनि बाहायनायनि सायाव सोनारनाय जायो आरो। रोना ओमफ्राय जायनो माने मोजां खामानियाव बाहायगोन बा मेंनानै गरथफा गरथनै ल' लोंगोन बेफोरनि थाखाय देहानि थाखाय मोजांबो होननानै बुं बुंनाय जायो ओमफाय बेनिफ्राय नाङा फाङा ओ दा सम गैया माबा गैया जायो सिया बेफोरखौ बाहायबाय थायोब्ला माने सानफाथ'लो बाहायोबा बियो देहानि थाखाय ख मा होनो खहा खालामनायखौ नु-नुनो मोनो आरो
बेनिफ्राय माने ओ मुलाम्फा होननानै बुङोब्ला माने जेनेबा खायफा मानसिफोरा जा आथिखालाव माने आथिखालावनो जा गोदोआवनो जा माने जौसो जौखौनो संनानै माने न'खरखौ सालायलांनाय जेनेबा बेफोरबायदि बेफोरबायदि मोजांखौ नुनो मोनो आरो। ना
औ।
नोंथांमोननि थिंबो माने जौ फाननानै न' न'खर सालायनाय दङ नामा?
जोंनिथिं ओ ओहो बे ख जोंनि जों गामियाव माने बेबायदि माबा आ मा होनो खान्थिखौ माबानाय जायाखै मा होनो माने बेबायदि जुमाय मावनानै जे गामिनि मानसिफोरा गाज्रि जायो होननानै जोंनि गामियाव सानो आरो बेनिखायनो माने जुमाय मावनाय बेखौ जों गामियाव जु बेबायदि जुमाय मावनानै फालांगि मावनायखौ बन्द' खालामदों आरो।
जोंना समाबो जाबाय होनबा औ।
लोङोब्लाबो माने बा मा होनो गुबुन जायगानि लायनानै बायनानै लोंनाय बेफोरबायदि आरो दे अब्ला जोंनि सावरायनायखौ औ।
औ गोजोन्था